औ नों खोनाबायना
औ नोंथां खोनादों
औ
नोंथांनो आं मोननैसो सोंथिनि फिननायसो लुुबैदोंमोन नोंथाङा होनो
हागोन नोंथां जों बे दा नोंथाङा फोरमायदो जों मा दनि सायाव रायज्लायनो सानदों बा मा आयदानि सायाव ओ सोंथि सोंनो सानबाय
ओ नोंथां आं ओ जोंनि ओ जोंनि गामिफोराव
औ औ नोंगौ
जोंनि गामि फोराव ओ दाउ अमा लानानै गोबां बर' ओ गामिफोरनि सुबुंफोरा जिउ खुङो बे जिउ खुंनायखौ बे ओ बांसिन मोजां खालामनायनि थाखाय माबादि राहा लागोनखौ नोंथाङा सानो
औ नोंथां बुंनो थाङोब्ला जोङो दिनैनि मुलुगाव जोंहा ओरैनो थानानै जे
औ
दिनैनि मुगा जोबोद आंखालनि‌ मुगा दंबाबो दंहायाबाबो दंब्लाबो माने जोंहा मोनसे बेसाद बायनो गोनांब्ला जोंहा गोबां रांनि गोनांथि जायो एसे एसे राङा जोंहा मिलायस'वा बेखायनो जोंहा मा खालामनो गोनां जायो जोंहा फैसानिफ्राय नाथाय बैफोरबायदि गामि ओनसोलफोराव दा जोंहा गेदेर गेदेर इन्डास्ट्रि गैया गेदेर गेदेर जोंहा मोजां मोनसे बिजनेस लामा मोनसे गैया गावनि आथिङाव गाव सुंस'नो थाखाय बैफोर दाउ अमा फिसिनाय लामायाबो जोबोद मोजां नङा हब्ला दा बेफोरबायदिनो जोंहा गामि ओनसोलाव थानाय सुबुङा बिब्दिनो जोंहा जुनार फिसिनाय जेरै दाउ अमा बोरमा बिदि फिसिनाय मानाय मोजांङै मोनसे बिगियान आयदाजोंब्लाबो मोनसे बेफोरबायदि मोनसे फार्म खुलिनानै मानानै जों जोंहा जिउआव गावनि आथिं गसंनो हानायनि मोनसे राहा लामा लानो हायो आरोखि
औ आरो जोंहा गावनि आथिङाव जों गसंनो हायो औ खोनादोंना नोंथां औ नोंथां खोनादोंना नोंथां
औ नाय एसे गोसा बुंलाय माने
औ आङो गोसाखौनो बुंगासिनो दंमोन नोंथां दालाय गोसा जाबायना एसे
माइ मानल' गोसाया जादों एसे
औ औ दे जेबो नङा नोंथाङा माबा मोनसे खालामनानै रायज्लायथारबानो जाबाय आरो
औ
औ आंबो नाजादों जायखिजाया आं गोसाखौनो बुंगा उम नोंथां दानजा खोनाबाय ना गोसा खोनादों नामा दानि
औ दासो मोजां खोनादों
अ नंगौ आ आं दासो मबेलखौ खाथियाव लानांगौ माने गोदोंबा
औ आ नों थां ओ नोंथांनियाव आं मोनसे मोनसे कुइसननि फिननायखौ लोगो बावगोन जोंनि गामिफोराव ओ गोबां आइजोफोरानो दाउ अमा लायो ओ नोंथाङा मिथिगौना ओ मासि से बोरमाया बोसोराव खनबेसे फिसा होयो
अ मासे बोरमाया आं मिथिनाय बायदिब्लाथ' बोसोराव खेबनै फिसा होयो होननानै आं मिथिगौ जेन'बा सय माह बा सात माहायाव बेफोरबायदि खेबसे आरो बेनि उनाव थायो नाथाय उनाव खबसे बेफोरबायदि होयो होननानै मिथिगौ नाथाय नोंथांनि नियाव माथाय बे सैथो नोंगौ ना नडा
औ बोसोराव खेबनै जाहायो बोरमायानो ज जा मोसौआनो जा
औ औ आदसा जेखि जाया आं नोंथांनाव सोङो नोंथाङा जेबो जदि राहा लामा लामा गैयाब्ला नोंथाङा गावनि आथिंङाव गसंनो थाखाय बा गावखौ सोलायनो थाखाय बा नखरखौ ओ जानाय लोंनायनि थाखाय बा एसे डेभलप खालामनो थाखाय नोंथाङा मा खालामनो सानो?
औ जों
राहा लामा लानो जेबो राहा लामा गैयाबा नोंथाङा मा फिसा फिसा राहा लामा लानो
औ जों जों गावनि जिउखौ मोजाङै जायखिजाया मोनसे राहा लाथारनांगोन अब्लासो जोङो जोंनि जिउखौ मोजाङै जोङो सामलायनो हागोन बेनिखाय नो जोंनि सानफ्रोमबोनि जिउआव जोंनि रांफोरा जोबोद गोनांथि जों माबायदि रां मोनगोन होनोब्ला जोंनि गामि ओनसोलाव जोङो दाउ अमाफोरखौ ओ जोङो फिसिथारनांगोन अब्लासो बिसोरो जा गेदेर जानानै जों जा बि खौ फाननानै जा एसे रां मोनगोन बेसोरदो जोङो जोंनि नखरखौ मोजाङै मोजां सालायलांनो हागोन होननानै आं सानो आरो
उम
उम
दा जायखिजाया नोंथांनि बाथ्रा होननाया सैथो बियो नंगौ। जिखिजाया दा आं नोंथांनि न'खरनि बागै दा सोंनो सान्दों दा नोंथांनि न'खराव बा बिमा बा बिफा दासान दै माबाफोर बिब्दिनो ओ जुनार फिसिनाय जेरै दाउ अमा बोरमा बिबदि माबाफोर ओ बिदि माबाफोर ओ आखायाव जेथुबा आखायाव मोनसे राहा लामा लादों नामा?
औ आं गावनो मोनसे ओरैनो फिसायै मोनसे इनकुबेटार बानायदों जेराव आं ओ गामिनि ओमफ्राय दाउ बिदैफोरखौ बायना लाबोनानै मेचिनाव दोननानै आं बेहाय ओ फिसा दिहुननायनि मोनसे प्रसेसखौ लागासिनो आरो बेहा साकसेसबो जासिनो दं बिदिनो ला लासै लासै मोनसेनिफ्राय मोनसे बारायलांबाय थानो आं नाजागोन उनफोराव लासै माबा मोनसे गेदेर खामानियाव। आङो आग बारायनो हागोन नामा बेखौ आं सानगासिनो दं आरो दा बर्थमान दा बर्थमान हाथ'वाखै आङो ओम नोंथाङा बिदिनो मायाबा मोन थोर खामानि मावोना
आङो नोंथां माने जिउआव आङो जुजिदोंमोन आं मोनसे जब मावनो जुजिदोंमोन ओमफ्राय आं दा ओनो जुजि जुजि माने समा एसे थैयैलाय आरो
ओ
बेफोरबायदिनो मो मोनसे भेकेन्सि ओंखारैलाय आङो मोनसे सिकेट खालामनानै आं दानि बाहेरायावसो दंफायो दा बेवहायनो आङो खामानि मावगासिनो दङ नोंथां
औ
औ आं माने कम्पानियाव खामानि मावगसिनो
औ एसे गोसा बुंनाय नोंथां
औ आं बुंगासिनो दङ नोंथां नोंथांनि खाथियाव बोरमा गाबनाय खोनादों नोंथाङा एसे साइदआव थां
औ जों आ फोराव गोबां आबाद मावनानै जायो आबाद मावनाय प्रसेसखौ जों मायबा मोनसे मोनसे गोजौआव ओ बेलेग धरननि आबाद मावनो हाबावो नामा नोंथाङा सानो नामा
औ माबे आबाद
जायखि जाया आबाद फोरखौनो जेनेबा मोनसे
नंगौ नोंथां नोंनि बुंनाया गासिबो सैथो आरो आं नोंथांनि फिननायखौ सोंनायखौ
सोलायनो हागोन
औ दा बेफोरबायदिनो जिथुबा नोंथाङा बुंदों जे बांसिन मोजांसिन मोनसे आबाद मावनो हायो नामा ना दा जोंहा गोनोखो मुगायाव गोबां गोबां रोखोमनि आयदा दङ गोबां आयदा आरो गोनोखो मुगायाव माने गोबां रोखोमनि गोबां आयदिया दङ आरो गोबां टेक टेकन'लजि दङदा बेफोरबायदिनो जोंहा मैगं थाइगं गायनानै माने जोंहा फिथाइ सामथाइ फानखांनायनि उनाव बेे बै बिफाङा जुदि बोरायलांनायनि उनाव जेबो फिथाइ सामथाइ होनो हाया अब्ला दानि गोदान गोनोखो मुगानि ओ बायदियै जोंहा गोबां जोंहा हासार मोनो बा मोनसे मेडिसिन मोनो बा मोनसे बेनि मा बुङो मोनथाय बेखौ बेबायदिनो मेडिसिन मोनो बेफोरखौ जोङो फोराव सारोब्ला बैफोर बोरायनाय बिबार बारनो रोङि बिफां लाइफां फोराबो जोंहा मा जायो जोंहा फिथाइ थायो आरो बै फिथाइखोनो जोङो गोबां फाना फानफिननानै आरो जोंहा रां जिउआव आरजिनो हाफिनो दा जोंहा बुङो थाङोब्ला ओ गोनोखो मुगायाव जोंहा गोबां आइदिया थायो ओ आबादफोरखौ मोजांसिननिफ्राय मोजांसिन खालामनो हानाय आरो नाथाय मोनसे बाथ्रा खौ आं बुंनो सानो बेजों लोगोसे मानो होनोब्ला आं गोनोखो मुगानि मुलाम्फानि थाखायल' बुङा आं गोनोखो मुगायाव मुलाम्फाजों लोगोसे सुबुं माहारिनि जिउनि खहाबो बुंनो थांगासिनो दङ मानो होनोब्ला जोंहा बेफोरबायदि ओ बेफोरबायदि दुबा आबाद मावनायाव बिगियान गोनोखो मुगानि आबाद मावनायाव हासार मुलि बेफोरबायदिखौ सारथारो नाथाय जोंहा सुबुं माहारिया सुबुं माहारिया बेफोरखौ जानानै दिनै मा जालांदों जोंहा नोरजिया जालांदों बोलो गैयै देहायाव जालांदों सोरबाया बांद्राय जाना हरावनो बेराम जानो गोनां जादों सोरबा सानजौफुनि ओंखाम जाना हराव होबानो गोनां जादों सोरबा हरनि ओंखाम जानानै हरावनो मेडिकेल सहैनो गोनां जादों दा बेखायनो जोङो बैफोरबायदि ओ गोनोखो मुगानि मैगं थाइगंखौ जोंहा जायोब्ला जोंहा मा खालामनांगौ जोंहा दैदों रुनानै गारथारनांगौ खेबसे नङाब्ला रुनानै जानांगौ जोंहा बेफोरनो जोंनि थांना थानायनि थाखाय मोनसे बेस्ट मोजां आइडिया मानो होनबा गोनोखो मुगायाव जोंहा मैगं आबाद थाइगंफोराव जोङा ज गोबां बायदिसिम मुलि हासार सानाय थाङो नङा होमब्ला दा बेफोरबायदिनो
जों माने औ सोंगोन ओ जेनेबा गोनोखो मुगायाव जोङो जोंनि देहा खौ जोङो नायोब ब्ला बेफोरखौ बाहायनाङा आरो खिन्थु जों फैसा रां रुफा खामाय ना आबादखौ ग्र खालाम बाहायनाय
औ
औ औ दा जेखि जाया जोंहा बुंनो थाङोब्ला बे गोरोन्थिया जोंहा मानसि माहारिनि मानो होनबा दैनैनि मानसि माहारिया ओरैबायदि माने गावनि थोआनो गावनाव जेसेबां दोहोन दं हायो बेजों बेखौ लानानै जों ओ मानसि माहारिया माब्लाबाबो गोजोननाय गैया गोनांनि सायाव गोनां जानो लुुबैयो बेखायनो जोंहा जायफोर बेफार फालांगि बिथांमोनहा मा खालामो बेफोरबायदि गोनोखो मुगायाव टेक्न'लजि आयदा आदब खायदा बाहायो बेखायनो बिसोरो मेडिसिन हासार मुलि सारनानै फिथाइ थायनो रोङै बिफांफोर बायदिखौबो बिसोरो मा खालामो बिबार बार होनानै फिथाइ थायैफिननानै फानो फाननानै गावसोरनि उदैनि उखैनायखौ सुफुङो आरो लोगोसे बिसोरो गोबां मुलाम्फा खालामनानै न'खरखौ डेभ्लप खालामना लायो खोनादोंना नोंथां हेलौ नोंथाङा खोनादों ना जेखिजाया आं नोंथांनि सोंथिनि फिन्नायखौ होनानै जोबोर गोजोननाय मोनदों आरो आंनि सोंथिनि फिन्नायखौ होनायनि थाखाय आं जोबोर गोजोननाय थाबाय आं आं लुबैनाय दङ जे नोंथांनि सोंथिखौ आं उनाव खोनाफिननो थाखाय आं नेनानै गोजोनथों नोंथां गोजोनथों